हेल' नोंथां। हेलौ नोंथां खोनादों ना? खोनादोंना नोंथाङा?
औ
आंथ' दायो ओरैनोसो दं नोंथां ।
अ ओरैनो नामा? औ नोंथाङा ओरैनो दङोब्ला आं मोननैसो खोथा सावरायनो ना?
सावरायजागोन नोंथां ।
औ आ बिदि बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोनहा न'खरफ्राव माइ गायखांबायमोन नामा नोंथां?
माइआथ' गायनो नागिरदोंसो ।
खोथियाफोरखौ फोजोब्बाय खोमा ना?
औ फोखांबाय नोंथां ।
ओ अ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङाथ' खोथिया फैखांबाय होनदों बे खोथियाखौ नों नोंथांमोनहा माबोरै फोनाय जाखो बा मा माबोरैहाय बे खोथियाखौ नोंथांमोना फोनाय जादों बेखौ एसे खोन्थागोन नामा आंनो नोंथांनि ओ फोनायनि जेनेबा मा सासे होदों माबोरै हालेवनाय? माबोरै खालामनाय बेफोरनि बागै एसे खोन्थागोन नामा आं
औ नोंथां खोन्थानो हागोन । औ खोथिया औ खोथिया फोनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइज्लि दोननांगौ जायो । माइजलि दोननानै बे मा बे माइजलिखौ जोङो दैयाव हरनै बा हरथाम दोननांगौ जायो ।
औ नंगौ
बे माइज्लिखौ आरो जों बोखांनानै बोरियाव हरसेबा हरनै दोनो खायफा हरसे खायफा हरनै बिब्दि दोनो आरो जायखिजाया गाजा नुजासे बिनि उनाव हालेवनानै लानांगौ । जायो आरो हाखौ खार खारायगोरानै लानांगौ जायो बेनि उनाव खारायनानै लाबाय नालाय । बिनि उनाव नैथिखेब हाल एवनो नैथि खेब उनाव हालएवबावनानै फार्स्ट खारायबा आलि दाननानै आलिखौ दानफाखानांगौ। बिनि उनाव नैथि खेब हालौवदो नैथि खेब हालौबा आरो आलि खोदोलाय। आलि खोनानै आरो थामथि खेब हालेवबासो माने खोथियाखौ फोजायो आरो बै नों बो माबानानै सोमनानै दोननानै बोखांनाय खोथियाखौ बेखौ जोङो फोनो हायो आरो।
औ औ नंगौ ।
बे फोनायाव जोंहा बा आरामनो खेरखायाव बा माबा मोनसे आइजेंआव बे माइज्लिखौ लानानै जोङो फोनो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बे फोनायाव जोंहा खोथिया मोजां जानो थाखाय अखा अखा गैयै समाव बा अखा गैयैनि माबायाव बोथोराव फोनांगौ आरो जों।
औ औ औ।
खायफा खायफा बिब्दिनो खोथिया मोजां जानायनि थाखाय बिनि हालौवैनि सिगाङावनो गोबोरखि हासार
औ औ।
खोथियाया मोजां जानायनि थाखाय गोजौ जानायनि थाखाय।
औ।
बिदिनो आरो बिब्दिनो फोनाय जायो। जोंहाथ' न'खराव बिदिनो फोनाय जायो आरो
औ नों
नोंथाङा नोंथांमोनहाबो माइ गायोना न'खराव?
औ नोंथां गायो जोंहाबो।
औ नोंथांमोनालाय माबोरै गायनाय जायो? गायनाय माने माबोरै माबोरै खोथियाखौ फुनाय होनाय जायो माने जोंनि बायदियनो ना एसे गुबुन दसथा
औ औ जोंनिथिंबो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो खोथियाखौबो फैनाय जायो गिबियावनो जोङो खोथिया फोनो थाखाय जों जोंनि हाखौहाय खारायग्रोना लानाय जायो फार्स्टआवहाय। जोङो खारायनानै जोङो बेखौहाय आलि दनाय जायो आलि दाननानै जोङो साननैसो आराम गुरै रोहोबनानै हाग्राफोरखौ सेवहोनाय जायो जेब्ला हाग्रा सेवो जोङो सामान होनाय जायो जायखौनो नैथि खेब हालेवनाय नङा होमबा जेब्ला जों नैथि खेब हालेवनानै जोङो आलि फोनानै आराम दोननाय जायो जाहाथे आलि फैयोब्ला जोंना दैफ्रा थ थाख थायो नालाय जोङो आलिखौ खोनानै दोनसिगोन उनावहाय जोङो बे खोथियाखौ फोनो थाखाय आ जोङो जोंनि माइज्लिफोरखौ जोङो जेब्ला बै समाव मारा होयो बओै समावनो जोङो जोंनि माइफोरखौहाय बासिनानै सिला माइरि माइज्लिनि थाखाय जाहाथे बेयाव गुबै माइफोर थाफाया बेबायदि जोङो मोजाङै बासिख'नानै दोननाय माइज्लिखौ बा माइज्लि होननानै दोननाय बै माइखौ जोङो मारा हाखांनानै माइखौ खौ एक्सट्रा आलादा दोनो आरो बै जों जानाय माइजों दोना नङा होमबा?
औ
बेखौ जोङो जेब्ला खोथिया थिलिबा फोनो थाखाय थियारि खालामो अब्ला जोङो बेखौ फुख्रिफ्राव बा बहाबा दैफ्राव बेबायदियाव सोमनानै दोनो जों बांसिन फुख्रियावनो सोमो जोंहा बयनबो नखर नखर फुख्रि थाख हायो नालाय
औ नंगौ नोंथां
सोमनानै दोनसिगोन हरनि हालागै जोङो बे माइ माइफोरखौ सोमनानै दोनो
औ
सोमनानै दोननानै जोङो जेब्ला हरनै जायो अब्ला जों बेखौ बोखांनानै लाबोनानै बोरियाव बोखांनानै लाबोयो लाबोना जोङो अबेबा खामसालि खनाथिं बा अबेबा लांदां जायगा न'नि लांदां जायगा बेवहाय जोङो बेखौहाय आरामनो फेनलानानै दोनसिगोन गुवार जेब्ला जों गाजाबव बोथोराव बेरसै नालाय बेवहाय
औ औ नंगौ नोंथां
फेनलानानै दोनसिगोन आरामनो जों बे बेखौहाय जेनेबा बै दुदालिनि थास दुदालि थास'आ बिनि बिलाइ गुवार गुवारा बेजोंफोर खोबो बा थालेटफोरजोंखौबो जाहाथे बियो गोलोमखांनानै गाजाफोरा मोजांसिन आरोबाव बेरखांबावो आरो बेबायदि खालामनानै जोङो माइलिखौ बोखांनानै बोखांनानै दोननाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो जेब्ला हाफोरखौहाय जेब्ला फोगोन खालि जोङो हाखौहाय फोमोननाय जायो दानिया बर' होननानै जोङो फोमोननाय जासिगोन मोजाङै एवनानै दुफु दुफु आराम एवनानै जोङो हाखौहाय दैजोंनो आराम दुफु दुफु एवखांजोबनानै जोङोहा बेखौ फोनो थाखाय दैखौ आराम रान्थाबोजोबो आरोना जोङो जाहाथे बेयाव दैया समान जाहैबाय समान खालामनानै मै बोनानै हाल मै बोनानै हा खालामनानै जो जाहाथे बेयाव जेबो दै थाबथाय बदि दैफोरखौ हगारजोबनानै जोङो गोरान खालामनानै रानथाब होयो आरो हाखौहाय नङा हबा जाथे जोंना खोथिया फैयो जोंना खोथिया गोदै लांनानै सिङाव गोदै लाङोबाथ' जोङो रजखनो नागिरा मालाबा सेवनो नागिरो
औ नंगौ नोंथां
जब्लाबो गोरा जायो फुनो बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो हाफोरखौ समान खालामना लानाय जायो आरो दैफोरखौ जोङो रानथाबोजोबनाय जायो बा गोरा रथा गोरा रानथाबोनाय जायो आरो दा जोङो गोरा रानथाबखांजोबा जोंना हाया समानानै खालामनानै गोरा रानथाबखांजोबबा जों माइलिखौ लाबोनानै माइलिखौ जोङो सायावहाय आराम सारसिगोन आरो बेोजोबनो दा जोंना बेबायदिनो जुदि माइजलिखौ जोङो जेब्ला दुब्लियाव फोफैयो अब्ला जोङो मा होनो गोरान गोरानसो फोनाय जायो नालाय बांसिन जोङो अखा लोगो मोननो नाङा आरो खारन अखा लोगो मोनोबा जोंनि बै फोनाय माबाफोरखौहाय माइजलिफोरखौहाय माइफोरखौ बुसारजोबनानै जमा जमि लादुरा लादि खालामजोबो जाहनाव जोङो उननि समाव फुनायावहाय फुग्रा आइजोफ गोबां खहा खस्थ मोनो आरो मानोना जोंनि बांसिन आइजोफ्रासो खोथियाखौ फुयो नालाय बेबायदिनो जोङो खस्थ मोनो आरो फुग्राफ्रा ओंखायनो जोङो अखा गैयि समाव बांसिन फोनाय जायो आरो खोथियाखौ बोथोरखौ नायनानै फोनाय जायो मोजां ओरैनोथ'जोङो अखा बांद्राय हायोब्ला जोङो दै जमा खालामनानै दैयावनो सिङाव फोजोबनाय जायो आरो जाहाथे बियो ओरैथिं ओरैथिं दावउथो दा बेबायदि फोनानैबो दोननाय जायो जों नुनो मोनो आरो सोरखौबा सोरखौबा जेब्ला जोङो अखा बोथोरा बांद्राय जायो बेबायदिबा नङा होमबा नोंथां औ ओरैनोथ नोंथांमोनहा ओरैनो मा मा खोथियाखौ फोयो दायो मा मा खोथियाफोरखौ गायनायावहाय जोंना गायनो थाखाय जों खोथिया फोायो दायो नोंथांमोनहा एसे खोन्थानो हागोन ना
जोंनियावथ दायो ओरैनो रनजित जय बांला बिदिनो माइब्राखौबो फोलायलाङो
औ औ
फरिमल बिदिनो आरो नोंथांमोननियावलाय मा मा खोथियाखौ फोनाय जायो
ओ जोंनियावथ ओरैनो बेबादिनो रन्जित मासुरि होनो मासुरि हायथा बेबायदिनो फरिमल ओरैनोथ माइब्रा बेफोरखौ जोंनि जायगायावहाय फोनाय जायो आरो गायनाय जायो माने गायनो थाखाय जोङो बेफोरखौनो फोनाय जायो आरो जोंनियावहाय।
औ।
औ।
नोंथां ओमफ्रायो जोंहा गोदोनि आरो दानि खोथिया फोनायाव माखासे बा एसे फारागखौ जों नुहुनो मोनहरोना। सिगांनियाव जे जाम थाम्फैजों जोङो खरान बोथोराव दै मोनि समाव अखा हायि खरानबो बोथोराव जोङो जाम्फैनि दै बोहैबोनाय बेफोरनि जों बोनानै बा सारनानै माबा खोथियाखौ फोनाय जायोमोन।
औनो नोंगौ।
दानि आथिखालनि जुगावथ' जों खरान होबाबो बिदि एथ'बां खस्थ'यै माबा माने खस्थ'यै खालामला आरो मथर दै बरिं बेफोरनि गेजेर जों जोङो बोनानै खोथियाखौ फोनाय जायोना बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा सुंद'यैबाबो खोन्थानो हागोन नामा
थिगखौनो सोंदों ओ गोदोनि खोथियाफोनाय आथिखालनि खोथियाफोनाय बहुत फाराग गोदोनि समाव जोङो मोसौजों हालेवनानै मोजाङै एवनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजों फोनाय जायो नङा होमबा ट्रेक्टरजों हालौनाय जायो बेबायदिनो जोंनि समाव दानि समावथ' जोङो जोंनो नांगौ समाव अखाखौनो होलिया खोथिया फोनाय समाव जोङो ओ मेसिननि गे जेरजों बबेबा फुख्रिनिफ्राय लाबोनानै दै सारनो गोनां जायो नङा होमबा दैसारनानैसो जोङो फोनांगौ जायो
औ
बेबायदि आरो जों खोथिया फोनाय समाव
औ
ओंखायनो जोङो दानिया बिगियारि आदबजों जाजोब्बाय आरो
औ ओ नंगौ नोंथां
फोखांनायनि उनावबो जोङो खोथिया जौनायनि थाखाय जोङो मा होनो गोदोनि समावथ' मा होनो गोबोरखि हासारफोरसो गारोमोन नाथाय दानि जुगावहाय बांसिन खोथिया फोखांनायनि उनाव रासायनारि हासारफोरखौसो होनाय जोङो नुनो मोनो नङा होमबा औ नोंथां आं बेखौनो नोंथांनो फोरमायबाय
औ औ नोंथां औ नोंथांनिसिम बेखिनिखौ मि थिनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां ।
ओ आंबो गोजोननाय मोनदों नोंथांजों सावरायनो मोननानै ।
दोननिसै बिदिबालाय